औ नोंथां बाय नोंथां औ दा आङो नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों मोनसे गोनां खोथानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन दा
औ नोंथां
नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ औ ओ जोंहाथ' ओ बर' आइजोफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मा गाव गावनि न'खरखौ सालायबोनो थाखाय जोङो माखासे गावनि न'आवनो बोरमा दाउ अमा एम्फौ बायदिसिना फिसिबोनानै माने गावनो नांगौ जानाय न'खराव नांगौ जानायफोरखौ फुं बोयोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा औ दा बै बर' आइजोफोरा फिनाय बिदिनो बोरमा दाउ अमा एम्फौफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा आरो बै फोरनिफ्राय माबोरै मुलाम्फा मोनो मोन
औ हागोन नोंथां थारैनो ओ जोङो गोदो-गोदायनिफ्रायनो जोङो जे नुबोदों जोंहा जोंनि बे ओ थांना थानाय जिउ राहायाव जोंहा आइजोफोरा गोबां नाजाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा आथिखालाव बै नाजाबोनायनिफ्राय फैयै फैयै जोङो ओ माखासे आइजोफोरनि लेखा रोंथारै बा माखासे खुंथाइ खुंनाय जोङो बेखौबो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां? दा जोङो आयदा बायदियै जोङो जे आइजोफोरनि माखासे न'खर संसार जानायाव जे माखासे दाउ, अमा फिसिबोनाय ना बैफोरनि सोमोन्दै आङो फोरमायनोसै जोंहा गोदो-गोदायनिफ्रायनो मोनसे ओ नियम दंबोयो बा हुदा दंबोयो नङा होमबा नोंथां जे जोंहा ओ माखासे न' खरनि गाहायफोरा हाजिरा मुजिरा मावनाय ना बै समावथ' जोंहा साख्रि बाख्रि गैया खौनो बुंजायोम नङा होमबा नोंथां? दा ओ न'खरनि गाहायफोरा बा फिसायफोरा माखासे हाजिरा मुजिरा मावहैनाय बा खामला मावहैनाय बेजों लोगोसे न'खर खुंनायाव हेफाजाब होनो थाखाय जोंहा आइजो माहारिफोरा ओ बेबायदिनो अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बे खामानिखौ मावबोनाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोङो दाउ, अमा फिसिनाय बे हुदा बा बे मावथायखौ जोङो आथिखालावबो नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव एसे आलादायै नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां आं दा खौ फारियैनो फोरमायलांगोन दा बेबायदिनो
औ
गोदो-गोदायनि आइजोफोरा माखासे गाव गावनि जे गाननाय-जोमनाय दिहुननाय ना जि बे जि दानाय बेफोरावबो आखा-फाखामोन दा बैसोरो गाव गावनि गाननाय-जोमनाय जिखौ जाहा थे गुबुननिफ्राय बायनाङा बेनि थाखायनो माखासे इन्दि एम्फौ फौ लुनानै ना इन्दि एम्फौ लानानै जोंहा एम्फौ फिसिनाय बेनि गेजेरजों जोङो ओ माखासे रांखावरि आरजिनाय आरो लोगोसे बे इन्दि खुन्दुं इम्फौनिफ्रायनो जोङो माखासे खुन्दुं दिहुनन्नाय बे हाबाफारियावबो आखा-फाखामोन आरो बेबायदिनो जि दानाय आगर एरनाय होननानै बुङोबा ओ जोंनि बर' आइजोफोरा जोबोद आखा फाखामोन बिनिनो जोंहा आइजोफोरा माखासे इन्दि खुन्दुंनिफ्राय ओ थावख्रि लुनानै खुन्दुं दिहुननानै जे जि दानाय बेयाव जोङो खोब गोदै गो दायनि आइजोफोरा ओ माखासे रोंगौथि गोनां बयबो रोंगौथि गोनां मानो होननानै बुङोबा बै समाव जाय आइजोआ जे जि दानो रोङा बे आइजोखौ ओ हाबा जानायनिफ्राय गोब्राबखौबो जोङो नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां? दा बे इन्दि एम्फौखौ फिसिनायाव जों जोंहा माखासे इन्दि एम्फौनि जोलै नांगौ जायो दा बै फिथोबखौ फिनानै माखासे ओ फिथोबखौ जोङो माला सुनानै आलायनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय माखासे सिख्रिफोर ओंखारनाय जायो बेनि उनाव गुरै सियाव बाहोनाय जायो बेनि उनाव बे सिख्रिफोरा गुरै सियाव बिदै दैनाय जायो दा बै बिदै दैनायखौ गुरै सिजों खाथ'बनानै दोननानै माखासे सानहालागैनि उनाव बे बिदैनिफ्राय एम्फौ ओंखारनाय जायो दा बे एम्फौखौनो जोङो इन्दि बिलाइ बा जोङो गाम्बारि बिलाइ बिदि होनानै फेदेरबोनायखौ नुनो मोनो। एम्फौआ बे बादिनो गुस्लायनाय खान्थि जों देरनाय जायो बेनि उनाव देरनानै मोनसे सम फैयो जे मोननाय होननानै बुङो जोङो। समाव एम्फौआ प्लास्टिक बायदि खारां खारथां गोमो। दा बेयाव बे समाव जोङो एम्फौखौ माखासे मोखोना बिलाइ बा थालिर गोरान ना थालिर बिलाइ गोरान बेफोराव जोङो दोननायखौ नुनो मोनो दा बेयाव दोननानै होयोबा बिसोरो फिथोब थोबनाय जायो दा बै फिदोबखौनो जोंनि बर' आइजोफोरा माखासे। खुन्दुं दिहुननानै समायना रमायना जोंनि जे मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिबार, फिथाइ रोदा बे बादिनो बि दंफांनि बि गु गुर बायदि बायदिफोरनिफ्राय जोङो गाब गानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो बेबादिनो आगरफोरनि बेलायावबो माखासे मिथिंगानि नुथाइ माखासे मिथिंगानि बिबार, फिथाइ बैफोरखौ नायनानै। जेरै मिथिंगानि हाजो आगर दाउसा मोख्रेब थाइगिर बिबार ना बेफोर बायदि गोबां रोखो मनि आगर एरनायखौ जोङो नुनो मोनो दा बिनि अनगायैबो जोंहा माखासे जे दाउ अमा फिसिनाय हुदाबो जोङो नुबोनो मोनदों दा दाउ अमा फिसिनाय होननानै बुङोबा। जोङो बेबो मोनसे जोबोद मोजां जोंनि न' न बा न'खर सोंथानायाव हेफाजाब होयो। दा बेबायदिनो जोंहाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जौ संनाय हुदा दंबोयोना बियो आरो। जोंहा बे जौखौ जोङो सावरि बादालियाव जोङो बाहायनानै जोङो माखासे गाव गावनि न'खरनि खामानिखौ दिखांनानै लानाय जायोमोन। बैफोरनि अफ्रिफोरजोंनो जोङो अमाखौ फिसिनाय नुनो मोनोमोन आरो जोङो बे बायदिनो साखाथियाव थानाय थास' बायदि फोना बायदिसिनाफोरखौ होनानै जोङो अमा फिसिनायखौ नुनो मोनोन आरो। न'खरावनो जानानै आग्लायनाय माखासे ओंखाम खालाय बेफोरखौ जानो बा थाखाय दाउ फिसिनाय बे हुदायाबो दंबावयो। दा बेबायदि दाउ अमा फिसिनाय जि दानाय बा बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां माखासे हाबा हुखाफोरनि गेजेरजों जोंनि संसार जानायखौ मदद होबोदों नङा होमबा नोंथां। दा नोंगौ थिगानो जोङो जे माखासे बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनाय आरो जि दानाय बे हुदाखौ जोङो लाफालांबाय थानांगौ। आरो जोङो आथिखालाव थ' जोङो आइजोफोराव साख्रि मावनाय जाबाय नङा होमबा नोंथां दा आइजोआनो जा आरो। जोङो हौवा माहारियानो जा जा जोङो बयबो माखासे साख्रि बाख्रिजों लोगोसे जोंनि बे आखाइनि हाबा बा दाउ अमा फिसिनाय बेफोरखौ लाफालाङोबा मोजां। बा आबाद मावनाय नङा होमबा नोंथां दा मानो होननानै बुङोबा जों जे साख्रि बाख्रि। बेोंनो थांनानै थायो बे नङा नङा होनबा नोंथां जोङो साख्रि बाख्रिजों लोगोसे माखासे जोंनि जे गोनांथि जानाय जे आदारनि गोनांथि बा जोंनि गाननाय जोमनायनि गोनांथि बेखौबो। खुंनो नांगौ नङा होमबा नोंथां? दा बयबो साख्रि मावबाय थ' बियो साब्लाथ' नङा नङा होमबा नोंथां दा बेनोसै आरो नोंथां आंनि नोंथांनो फोरमायनाया। दा नोंथाङाबो बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि माखासे। दाउ अमा फिसिनाय बा माखासे हुदाफोरनि सोमोन्दै फोरमायदो नोंथां।
औ औ दा बिदिब्ला जोंहा गोदो-गोदायनिफ्रायनो मा ओ हिनजाव मावनो आरो हौवा माहारिखौ जोंहा मा बाहेरायाव हाबा मावहैनो बेबायदि मोनसे थाखो राननाय बायदि दंखायो आरोना नोंथां हिनजाव माहारिया जाहैबाय न'नि हा
बे हौवा बाहेरायाव खामानि दा बेबायदिनो जोंहा ओ फ्रा न' बिसोरो गावनि न'खरखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोंहा गोबां रोखोमनि ओ माखासे हाबा हुखा मावोमोन खरोना जेरै
औ नंगौ
रांखान्थि बिथिङाव हाबा मावोमोन जायनाखि जेरै दाउ अमा फिसिनाय एम्फौ फिसिनाय बा खुन्दुं लुनानै जि दानाय बेफोरबायदिनि जोंहा गोबां हाबा मावबोयोमोन आरोना न'आव थानानै बर' आइजोफ्रा दा बेबायदिनो आङो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि आङो ओ एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै आङो नोंथांनो गिबियाव फोरमायग्रोसै आरो एम्फौ फि नानै माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो आङो बेखौबो नोंथांनो फोरमायनोसै आरो सुंदयै दा गिबियावहायनो ओ जोंहा औ एम्फौ फिसिनो थाखाय जोंहा गिबियावहाय माने ओ बिदैखौ नांग्रोगौ जायो नङा होमबा नोंथां आरो बे बिदैखौ बर' आइजोफ्रा मा गावजों गाव बा सोरबा सोरबा बयबो बै समावहाय बिदिनो गामि गामि एम्फौ फिसिलायखायोन नालाय बे समावहायनो मा गावजों गावहाय बै एम्फौ बिदैफोरखौ रानलायनायखौ जों नुनो थाङोमोन आरोखिना आरो बिनि उनावहायबो जोङो ओ लासै लासै नो बिदिनो बाजारफ्रावबो जोङो मोननायखौ जोङो नुनो थाङोमोन नाथाय जोङो गोदोनि समावहाय जोङो बर' आइजोफोरा मा गावजों गाव बै एम्फौनि बिदैखौ रानलायनायखौ नुनो थाङोमोन आरो दा बे एम्फौ बिदैखौ जोङो न'आव लाबोनानैहाय बेखौ मानानि सिथ्रियावहाय खोबनानै दोननाय जायोमोन दा बे स्ट्रियाव खोबनानै बिदिनो नै सानसिमहालागै बे एम्फौफ्रा बिदैनिफ्राय ओंखारोमोन आरोखि दा बे एम्फौआ बिदैनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो जोङो बै मा होनो बिदैया बिदैनिफ्राय जों एम्फौखौ जुदा खालामनानै बे मा होनो बिदै खलथाखौहाय जोङो बासिनानै एम्फौ गोजा जोङो मोजां जायगायावहाय दोनो आरोखि बिदिनो जियाव बेयाव मोजाङै दोनफिनबाय आरो दा बिनि उनावहाय जोङो बिसोरनो बेसोरनो जाहोनो थाखाय जोङो मा खालामगोन इन्दि बिजौ इन्दि बिफांनि बिजौनि बिलाइ गोरलै गोरलैखौहाय जोङो ओ गिबियाव बिसोरनो होग्रोनाय जागोन आरोखि ओ बिसोरथ गोरलै समाव गोराखौ जानो हाया नालाय जोङो गोरलैखौ होग्राय जागोन आरोखि दा बेबायदिनो बियो देरै देरै गुस्लायै गुस्लायै माने मा होनो लोमजानाय होनो आरोखि जायनाखि एम्फौआ गुस्लायो जोङो बेखौ लोमजानाय होननानै बुङो बेबायदिनो गुस्लायै गुस्लायै जेब्लानाखि एम्फौआ देरै देरै देरबोयो बेबायदिनो जोङो मा ओ इन्दि बिलाइखौबो जोङो गोरानिफ्राय गोरासिन जों होबोनो हानाय जागोन आरोखि आरो बांसिननिफ्राय बांसिन जाग्रा जाबोनानै बेयो मानि उनावहाय देरफैगोन आरोखि जेब्लानाखि एम्फौवा देर अब्ला जोङो बिदिनो दान्दा खानानैहाय जोङो बेयावहाय ओ इन्दि बिलाइखौ मुथा मुथााखानानै गेजेरजोंहाय दान्दा दान्दा आलायनानै जोङो आ मा होनो एम्फौआव दोननाय जागोन आरोखि आरो बिनि गाहायावहाय जोङो बिदिनो खि हासुदै जेरैखि मा होनो लेथेर फेथेर जाया आरो एम्फौआ गोग्लैयोबा हाफ्राव गोग्लैनानै जेनेबा दाउफोर जालाङा बिनि थाखाय जोङो हायाव गाहायावहाय ओ जिफोर खाना होनाय जायोमोन आरोखि दा बेबायदिनो ओ एम्फौआ जायनाखि आदार जायै जायै देरलांगोन आरो उनावहाय मोननाय बा गोमोन जाहैगोन अब्ला बे एम्फौआ मा आदार जानायखौ नागारो आरो बर' आइजोफ्रा मा गोदोनिफ्रायनो एम्फौ फियै फियै बिसोरनाव माने रोंगौथि थाहोबाय जायनाखि बिसोरो मा होनो एम्फौ गोमोनखौहाय दांनानैनो आरो नायनानैनो बिसोर सिनायखायो आरोखि माबायदि एम्फौआ मोनदों आरो माबायदि एम्फौआ मोनाखै बेबायदिनो ओ बिसोरो एम्फौ गोमोन गोमोनखौ बासिनानैहाय ओ बिसोरो गोदान आरोबाव दान्दा खानानैहाय बेवहाय बिदिनो लोखोना बिलाइ बिदिनो बबेबा मोनसे बिफां लाइफांनि दालायफोरखौहाय बेबायदि ओ मा होनो दान्दायाव आलायनानैहाय जोङो बै एम्फौ गोमोन जानायखौ दोनगोन आरोखि ओ गोथांनिफ्राय जुदा खालामनानै दोनगोन दा बे एम्फौ गोमोनाहाय बेबायदिनो बिसोरो मा होन आदार जानायखौथ' नागारखाबाय नालाय बे समावहाय बिसोरो मा फिथोब थोबनायनि सम जाहैबाय नालाय दानिया बिसोरो मा लासै लासै गावबा गाव जायगा बासि बासि बैफोर दालायफोरावहाय बिसोरो माने फिथोब थोबजेननो हमजेनसै आरोखि ओ आरो बे फिथौखौ मा बिदिनो सानसे साननैनि गेजेरावहाय बे बिसोरो ओ फिथोबखौ थोबनानै थागोन आरोखि दा जेब्लानाखि फिथोबा माने थोबजोब थोबनानैहाय माने एसे राहैबाय अब्लानाखि बे फिथोबखौहाय जोङो माने खानानैहाय ओ गुबुन मोनसे जायगायावहाय जमा दोनगोन आरोखि आरो बेखौहाय बिदिनो से सान बा नै साननि गेजेरावहाय बे जेब्लानाखि ओ माने जिरजानाय जायो अब्ला जोङो बे फिथोबखौ एम्फौ मा फिथोबनिफ्राय जोङो एम्फौखौ ओ जिरनानै लानाय जायो आरोखि दा बे जोङो एम्फौ जिरनायावहाय जोङो ओ गोरलैयैनो जोंङो बेखौ जिरनो हाया बेखौ जिरनो थाखाय जोंहा माखासे माने एसे रोंगौथि गोनां जानांगौ आरोखि ना मानो होननानै बुोब्ला जों एम्फौ जिरनांगौआ ओरैनो ओ गोरलै खामानि नङा आरो ना जोङो बिनि मोखांखौ गिबियावहाय माने बासिनानै लागोनानैसो जोङो बेनि मोखांजोंहायसो जोङो बेखौ जिरनो हायो आरोखि नोंथां दा बेबायदिनो जोङो एम्फौखौ जिरनानैहाय ओ फिथोबनिफ्राय आलादा खालामनाय जायो आरोखि बिनि उनावहाय जोङो मा खालामनाय बे एम्फौखौहाय जोङो न'आव जानायनि सोलायै बा अनगायै जोङो बे एम्फौखौहाय बाजारफ्राव फाननानै जोङो माने बर' आयजोफ्रा गोबां रां खामायनो हायो आरोखि मा एम्फौनि बेसेना दा आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला ओ सिस केजियावनो जोंहा ओ मा होनो नैजौसिमहालागै जोङो रां आरजिनो हायो आरोखि एम्फौ फाननानैह आरो जोङो एम्फौ फिथोब दङ बे फिथोबखौहायबो जोङो फाननानै गोबां मा रां आरजिनानै जोङो बर' आइजोफ्रा न'खर सालायनायाव गोबां हेफाजाब होनो हायो आरोखि नोंथां
औ
दा दानायावहाय जोबोद ओ माने मदद होबोदों आरोखि रांखान्थि बिथिङावहाय दा नोंथां बिदिब्ला ओ समाबो जाबाय नङाामा नोंथां ओ जोङो सावरायनायखौ दोनथ'लायनोसै नामा
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोजां मोनदों नोंथां साबायखर थाबाय नोंथां औ